अ हेलौ औ खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों नोंथां। अ अब्ला औ खुलुमबाय दे नोंथां।
औ।
औ अब्ला नोंथां जों मोनसे सावरायनो लानि नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे आं ओरैनोसो दङ। मा आयदानि सायाव नोंथाङा सावरायनो सानदों आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ औ अब्ला नोंथां जों बे मोनाबिलि समाव मोनसे सावरायनो लानो लानो बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि थाखाय ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै जों सावरायनाय
औ नोंथां खोनादों नों
औ अब्ला आं गिबियावनो फोरमायग्रोनोसै बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय मैगं थाइगंनि सोमोन्दै जों जोंनि ओनसोलफोरथिं माबायदि बर'नि दोरोङारि मेगं थाइगंफोरखौ बाहायो माबायदि सङो माबायदि जानाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनो दसे बिजिरना होनो थाखै आखायाव लाबाय
औ नोंथां फोरमायदो
औ अब्ला
अब्ला आं गिबियावनो फोरमायनो जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय मैगंफोरनि बेलायाव जों हा सबाइ अनला खारै नाफाम बाथोन बेफोरबायदि बिदिनो गोबां मैगंफोर मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ बिनि अनगायैबो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बारिफ्राव मोननाय फोथारफ्राव मोननाय बेसेन नाङै मैगंफोर जेरै दिंखिया ओ खेरादाफिनि एलाइसि मानामुनि बेबायदिनो गोबां दाउला फेन्दाफोर गोबां मैगंफोर जेरै जों बेफोरखौ रां नाङा लासिनो बेसेन नाङालासिनो बेफोरखौ खानानै लाबोनानै जों संनानै जानो हायो होमबा नङा होमबा
औ नोंथां औ नोंथां औ
बेबायदिनो अनला खारै अनला ओंख्रिफोरखौबो जों नारजि ओंख्रिफोरखौबो जों गाव गावनो गावनि गोसो बायदिनो जोङो संनानै जानो हायो बेबायदिनो खारैखौ नारजि ओंख्रिफोरखौ माबायदि सङो आं बिनि बिसयै नोंथांनो फोरमायनो सानदों अब्ला नारजि नार्जिखौ माबायदि अमा बेदर नार्जिखौ माबायदि सङो बिनि बागै आं नोंथांनो दसे फोरमायनो सानदों गिबियावनो नारजिखौ बियो गोथां सम समाव बेखौ फाथ फाथो होनना बुंनाय जायो अब्ला फाथोबो बेखौ मोनसे महरै बेखौ भाजिफोरजों भाजियाफोर संजायो बा आलुफोरजों लगायनानै बा ओरैनो गोजाफोर फाजाफोर संनानै जानो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो बे ना फाथोखौ खानानै जेब्ला बेखौ खानानै सान्दुाव फोरानो अब्ला बेनो बिनि मुङा आरो आलादा जायो जेरै बेखौ नार्जि होननानै बुङो आरोना। ओ-बें बे नारजिखौ जों माबायदि सङो होमबा आं बेखौ। नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो गिबियावनो। नार्जि गोरान बे नार्जि गोरानखौ सुनानै लाग्रोसिगोन। बिनि उनाव ओम जों बेखौ खारैजों दैजों होनानै ओं दसे गोबाव ओ-संनाय जायो आरो ना जेब्लानाखि खारै दैजों होनानै जेब्ला गोबाव गोदौवो अब्ला बेखौ सागंजों दोखो दोखो सानानै ओ दोननाय जायो आरो। आरो बिथिंजाय ओ अमा बेदरखौ ओ- थावजों सेरनानै मस्ला मस्लि होनानै बा फानलु पियास संख्रि एरि होनानै बेखौ सेरनानै बे खारै मे-ओ-नारजि मैगङाव होनानै आरोबाव गोदौ होनानै संनाय जायो आरोना। ओ- औ बेबायदिनो नारजि मैगंफोरख नारजि ओंख्रिफोरखौ बेबायदिनो संनाय जायो आरो दा बेबायदिनो ओ बिनि अनगायैबो जोंनि बर' ओ-बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफ्रा नाफाम नाफाम बाथोन बेफोरखौबो जों जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोबां मोजां मोनो जेरै ओ-जोङो बबेबा मोनसे गोजान जायगाफ्राव थांबाबो ओ-जोंनि बर'नि मानसिफोरनि बर'नि हटेलफोराव जों नागिरनानै हाबो। मानो होमब्ला बे बर' हटेलफ्राव गोबां जोंनि बर'नि जामुंफोरखौ जों मोनजानो हायो। जेरै अनला खारै। हा सबायाइ बा नारजि मैगं बा दिंखिया भाज एलाइसिफोर मान मुनिफोर बेफोर अनेक मैगंफोरखौ मैगं थाइगं ओंख्रिफोरखौ जों मोनजानो हायो बेखायनो जोङो बेफोरबायदि ओ-बर'नि हट हटेलफोराव जोङो हाब-हाबो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ बेबायदिनो ओ ना-ओ-मा होनो? ओ- नाफामखौ माबायदि बानायनाय जायो बेनि बागै आं नोंथांनो दसे फोरमायनो सानबावदों आर ना। नाफाम होनोब्ला जोंनि बर'नि फेभरेट ना? बेखौ गिबियावनो ना गोरानखौ फोराननानै लानाय जायो आरो बिनि उनाव बे ना गोराना नाया गोरान जाब्ला बेखौ थास' थास' बिसंफोरजों थास'नि ओ गांखंफोरखौ हानानै बेखौ ओ ना गोरानजों आरो बेजों थ्रब ओ- उवालफोराव बा दिंखिफोराव देनानै बेखौ हासुङाव सोनानै बार हाबनो हायि बदि बेखौ गोरा माथुनानै आ-दोनो आरोना।
दा बेयाव खारै एसे होनाय जायो खारै होनानै बे बेखौ हासुवाव सोनानै माथुना दोननाय जायो आरो। जेब्लानाखि एसे गोबाव सम जाबाय अब्ला बेखौ हासुंनिफ्राय। दिहुननानै साखिनानै जायो। ओरैनो गोजा सेरनानै बाथोन बायदि जायो आरो सोरबा मैगंफ्राव होना। नै जायो। जोंनि बर'नि दोरोङारि ओ-मैगं थाइगं ओंख्रिफोरखौ जानाय ओनसोलाव दाबो। ओ मा होनो गारनो हायाखै आरो दा नोंथांनियाव आं फंनैसो ओ सोंहरनो सानदों दा नोंथांमोननिथिंबो माबायदि बर'नि दोरोङारि मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो बाहायनाय जायो? बेफोरखौ नोंथाङा दसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा नोंथाङा जेरै बुंलांबाय दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै ओ जेरै ना आं बेबायदिनो अनला खारै आं दा नोंथांनो साम'जों सबाय बा जोंनि दोरोङारि बे ओंख्रि साम'जों सबाय बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों ‌। दा जोंनो गिबियावनो ओ साम'जों सबाय संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन सबाय सबायखौ जोंहा गोदोनि दिनावथ' गोबां बारि बा माबा मोनसे बोरि जायगाफोराव जोंहा फोनानै लायोमोन। नाथाय दानि जुगाव जों बेफोरबायदि फोनायखौ खम नुयो बबेबा बबेबा जेरै हादान बायदिसिनाफोराव जों दाबो फोनायखौ नुयो। दा बैफोरनिफ्राय जोंहा ओ बबेबा गैयि जायगाफोरावबो बैफोरनिफ्रायनो मोनो होननानै बुंनो हा हागोन आरो। दा ओ दानि जुगाव दखान बा गलाफोराव जोंहा ओ उनखानाय बा ओ बेखौ जाजाखाग्रा ओ हिसाबै जोङो बायनानै मोनो दा गोदोनि दिनाव जोंहा गथ' गथायै ओ सोमोनोमोन गोदो सिगां एवग्रोनानै बेखौ उननानै ओ बानायनांगौ जायोमोन बेखौ दा बुंनो थाङोबा जोंहा साम'जों सबाय संनो थाखाय जोंनो ओ सबाय आरो साम' नांथारगोन आरो। दा साम'आबो गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय जों दैमायाव खनो ब्ला गोबां रोखोमनि साम' मोननो हायो जेरै साम' गोलाव साम' गुसु बेबायदिनो साम'खौहे बेफोरबायदि आरो गोबां साम' मोनो। बेबायदिनो साम' साम' गोलावफोरा बांसिन गोथाव जायो बेनि थाखाय जों साम' गोलावखौ लागोन। मानो होनोबा जोङो साम' ओ गोलावजों सङोब्लाथाय माने जोंनि जा सा ओ साम'जों सबाय संनाय बेयो गोथावसिन जायो आरो। बेनि थाखाय जों गिबियाव जोङो जा सबाय बेखौ जों गथाब्लाथाय जों गिबियावनो बेखौ एवफ्रामनानै जोङो उन्नानै लागोन आरो उननानै लायोब्लाथाय जों बेखौ जा बिनि बिगुर बेखौ एसे गारना जावस्रोनानै गारगोन आरो बेनि उनाव जोंहा बेखौ ओ जा ओ सारायाव जोङो बेखौ दै गुदुंजों रुइहोनानै लागोन। बेबायदिनो ओ बेखौ रुइहोनानै लाखांनायनि उनाव जोंहा गिबियावनो जोङो साम'खौ रेडि खालामना लाखानांगोन बा थियारि खालामना लाखानांगोन, जोंहा ओ साम'आव साम' ओंख्रि जानो थाखाय गोबां खामानि दङ जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जों साम' खौ दैमा बा फुख्रिनिफ्राय खननानै लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सानसे ओ बाल्थिं बा बेबायदिनो गामला बायदिसिनायाव दै होनानै दोननो गोनां जायो आरो, मानो दोननो होनो दोननांगौ जायो होनोब्ला माखासे बेयाव जा साम'नि सिङाव हाब्रु बायदिसिना लेथ्रा थायो बियोखौ जाहाथे बियो जागनानै बाहेरायाव गारो बिनि थाखाय जोङो बेबायदि सोमनानै दोनो आरो नोंथां। बेबायदि सोमना दोनखां खांनायनि उनाव जोङो सानसे बा हरसे सोमनानै दोनखांनायनि उनाव अखानायै जोङो बेखौ जा बिनि बिखं बा ओ बिनि जा बाख्ला बिखौ ओ गारनानै ससे दानगोन जोङो, बेबायदिनो दानसनानै गा खौबो दानस'ना लाखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो जे जेंगायाव जोङो ओ बिराद मोजां सुगोन आरो जाहाथे बेखौ फिदिं फिदिं सुनानै जाहाथे बिनि जिखिनि लेथ्रा बेफोरखौ थांजोबनाय बायदि जोङो मोजाङै सुना लागोन आरो नोंथां। बेबायदि सुखांनानै सुखांनायनि उनाव जा संनाय जोंहा जेनेबा सा बै सबाय रुनाय बेखौ जोङो सागं लानानै लागोन आरो जाहाथे बे सबाया रुयो बेबायदिनो बेखौ ओ नैजि मिनिट बा थामजि मिनिटसो गोदौ होनांगौ जाहाथे बियो मोजाङै रुजोबो। मोजां रुयाबाथाय बियो खासा खावरा बा खावसे मोननाय खावसे मनि बेफोरबायदि जानो हायो बेनि थाखायनो जोङो मोजां रुइहोनानै सागं सानांगोन आरो। सागं सारखांनायनि उनाव जोङो मोनसे एक्सट्रा सारायाव जोङो बेखौ एवफ्रामना लागोन आरो जों जे साम' दानना लानाय बेखौ जोङो एवफ्रामनांगोन। एवफ्राम एवफ्रामनायल' जानांगोन जोङो बेखौ बाराद्राय एवनो नाङा बाराद्राय एवोबाथाय बियो जों जा सोबो ओंख्रि जाबाथाय जा सोबो बेखौ सोबबाबो फैनाय नङा आरो बेयाव हद्राय बा बाराद्राय एवोब्ला बिनि थाखायनो जोङो आथा एवनानै लानांगोन। आथा एवखांनायनि उनाव जोङो बेयाव जा साम ओ सबाय ओंख्रि रुनाय दंमोन बेखौ जोङो लुना होनांगोन आरो बे सामआव ओमफ्राय लुखांनायनि उनाव जोंहा खारै होनांगोन, खारैया फ्राय मोनो होनोब्लाथाय जोंहा गिबियावनो जोङो गामि ओनसोलावबा गोबां रोखोमनिफ्राय खारैखौ मोननो हायो जेरै थालिर दंफां थालिर मादा बेफोरनिफ्राय गोबां मोननाय जायो आरो। दा बेफोर बेफोर गैयाब्लाबो जोंहा बाजाराव मोननाय सदा बेफोरखौ होनो हायो आरो नोंथां, बेफोरखौ होनानैबो जों खारै ओंख्रिखौ जानो हायो। बेबायदि होनानै जोङो बेबायदिनो खारैखौ नांगौबायायदि होनानै जोङो बेबायदिनो खोबनानै होदो। एसे नैजि थामजि मिनिटसो बेबायदिनो खोबखांनायनि उनाव जोङो संख्रि बायदिसिना नायनांगोन आरो। खारैखौ जों मिलायनानै होनो नांगोन दे नोंथां मानो होनबाथाय जोंहा खारैया मोजां नाङाब्ला नाथाय बेयो गोथाव जाया आरो। बाराद्राय जायोबाबो बेबायदि मोजां जाया बेनि थाखायनो ग्रोब नांनाय बायदि होनांगोन। बेबायदिनो नांनाय बायदि होखांनायनि उनाव जोंहा दुन्दिया बा नगा दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया होनो ना नोंथां बेखौबो होनो हायो दा बेफोर गैयाब्ला जुदि जोंहा हाइ जें बिलाइ गोदोनिफ्रायनो जोंहा बेफोरबायदि हाइजें बायदिसिनाजोंनो जोंहा गोदोनि ओ जा मान मानसिफोर एबा गोदोनि आबै आबौमोन बिसोरो गोबां बेफोरबायदिजोंनो औ। गोथाव खालामनाय जोंहा रेकर्ड दङ बा दासिमबो बेफोरबाय दि माबा दङ बेखौ जोंहा बेफोरो गैयाब्लाथाय जोंहा बे ओ हाइजें जा बिलाइ बेखौबो जोङो बस'नानै होनो हायो आरो जों बेबाय